बाय
हेल'
ओ खोमाबाय।
हेल'
खोनाबाय एबार।
हेल' आब' हेल'?
औ।
आयै मा जाखोथाय? खोनाखायालै।
आयै मारै जानांगौ दे इदिजों
हेल'
हेल'
बे जारला मोनबायलां
आ
हेलौ आब'?
औ जागासिनोमोन मा जाखोदाय?
माजाखोथाय?
नेदाबो नांदोंमोन मारै जाखो।
नोंथांनिखौ आं खोनाफैया बिदिनो जायो एखमबा बिदिनो जायो दाख्लैबो आङो सासे आब'जों रायलायहरखांबाय आरोखि
मा हीनदों।
आ ओमफ्राय बिनिखौ आं खोना फैया ओमफ्राय आंनिखौ बियो खोनाहैयो आरोखि ना बिदि इसु जाखांबाय दाख्लैहाय
ओमफ्राय आं रायलायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै
मा जागोनथाय
जों उरायलै
बायदिसिना उसुबिदा जालाबाय थायोलै
ओम बेनो प्रब्लेम दां
नोंथांनिखौ
खोनाहैया ना मा जाखो बियो ओमफ्राय
मा होनदों
बेबायदिनो एखे
हेल'
आंबो दाख्लैहाय बिदिनो जाजादों आरोखिना आंनिखौ आं रायलायनायखौ बै खोनाहैयो ओमफ्राय बै रायलायनायखौ आं खोनाफैया आरोखि बिदिनो दाख्लै जाखांबाय ओमफ्राय
ओम
दिनैबो बिदिनो जाखो जाबाय होनजाबाय आरोखि
माबाफोर उसुबिदासो जादों नामाथाय ना एसे बे एबसानि एसे माबादों नामाथाय नेटफोरनि एसे उसुबिदा जादों नामा होननांगौ आब' बा-बा मिनिटसिम थानानै बा मिनिटसिम थानानै दानगोन आं दे
औ
खोनाखायाखै ओमफ्राय बा मिनिटसिम थादो दे
औ
दानथनो नांआ र
ह ह ह
दे थानो हागोन दे आब जेबो माबा नङा जिसे मिनिटसिमबाबो थानो हागोन दे अदि ल थ आरोखिना नों गोसोबायदि रायलायलाबाय था आं गोसोबायदि रायलायलाायबाय थादों दा
औ।
हायोबा बिदिनो गानफोर खनलाबाय था सोदोबफोर मोनाबा।
औ औ औ औ औ।
ला ला ला ला ला दिनैसो नोंथाङा गिबि खेब रायलायदों नामाथाय आब'।
नोंथाङा दिनैसो गिबि खेब रायलायदों नामाथाय।
औ।
हेलौ। जेबो खोनाया।
हेलौ।
हेलौ।
आंना गोबावानो जाबाय
खोनायाखै आगै। आयै नेदाबो मा जाखो
टाइमिं नमस्ते। हेलौ।
हेलौ। मा जाखोथाइ नेदा उ बि
जों रंजा बाजा
बेसे जानल
बि
ओमफाय जेबबो खोनायाब्रा औ आं रजायाखाबायना आ बस नौ आाब स लंदोंलै आंगौ मसि लंदो औ म होा द
बिब थाखा ओमफ्राय मोना मोना बानिना गद द द
ह
औ म माया हालै जद'
मसधुरि
साथाम साब्रैसो जाखाबाय दानो सानै दानो सानो जाबाय होनदों अरगोन होनदों अबे अबेथाय स्टेस दा बेयाव बेयाव हाबनो मोना नोंसिनि फैसा
नोंनिखौल खोनाफैबा मोजांबो जागौमोन आब' मोजां राय रायजागौमोन दे एसे उन फोराव राय्लायजागोन आंनाव हरबानो जाब गाबोनफोर हबानो जाबाय
औ हगोन
आंन गाबोन हरदे आब'
औ
मोजां रायजलायफिनसैाबोनफोर बिदि जानाय नङा खोमा एखमबा बिदिनो जायोलै
औ
बिदिनो एखमबा बिदिनो उसुबिदा जायो सोमजियो आरो माबा इसु बिदिनो बायदिसिना इसु जाबाय थायो
उम मोनाबा प्रब्लेम जायो खोमादां औ
गाबोन माबासोआव हरबानो जाबाय आब' बिदिनो जि रिंगासोआव जेबो खामानि गैयाबा आरोखि ना। औ बिदिनो मोनाबा एसे उसुबिदा जायोखोमा। गाबोन मोजां रायज्लायफिनसै आंनाथ' बिदिनो कमप्लिट जाबाय आं हरजा आं आंना हरजानाय नंला आरोखि नोंनिसिम ओमफ्रायो आंनाव हरबानो जाबाय नोङो।
औ।
आंनाव वाटसाप माबा बिदिनो
खोनाया
औ
ओमफ्रायो बिनि उनाव
बे
गाबोन मोजां रायज्लायफिनगोन दे होनोमबा आब'
ए
दे नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय दे औ। गाबोन रायलायफिनसै होमबा सानाव आंनाव हरबानो जाबाय।
औ-औ-औ दे।
दानहरदोदि आब'।
मा होनदों।
खोनादों ना आब' दानहरदो दे।
आयै जेबो खोनाखाया। खोनाहैला नै बियो नै बियो। आयु दाबो ओ दे।
दे दानदो आब' दे हारसिं दाननाय जाबाय एसे उसुबिदा जागोन नङाबा।